हेल हेल'
बेथा
औ नोंथां
औ खोनादों नोथां?
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों
औ औ सों बिदिब्ला आयदा फारसे आवगाखानोसै नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां आवरायजागोन।
जोङो आयदा महरै जोङो दैनि बाहायनायखौ जों लादों दा बिथाङा दैनि बायनायनि सोमोनदै एसे फोरमायग्रोनो हागोन
औ हागोन नोंथां।
औ औ
बिदिब्ला नोंथाङा मिथिनो लुबैनाय बायदि दैनि सोमोन्दै आङो एसे बुंनो सानबाय आरो ना
औ औ नोंथां
दै होनोब्लाथ' जोङो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआवनो बाहायबाय थानाय दैया जोङो दै गैयाब्लानो गाव गावनि जिउखौ बा जों जिउआव थांनानै थानो हाया मानोना जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआवनो जोङो दैफोरखौहाय जिउ महरैनो जों बाहायबोयो दिनै जों मोनफ्रोमबो बिथिं जोङो गुबैयै गाहायै लोंनायनि बिथिङावनो जा बा जोङो माबेबा मोनसे मैगं थाइगं सुनाय माइरं सुनाय सब बिथिङावनो जोङो दैखौ बाहायबोबाय थायो जेरै जोंनि जिउनि बा जोंनि देहा सोलेरखौ साखोन सिखोनै खालामनो थाखायबो जोङो दैखौहाय दुगैनाय हिसाबै बाहायो जोङो दै गैयाब्ला जों जोंनि देहाफ्राबो साखोन सिखोन जाया जों दैनि गेजेरजोंनो जोंनि देहाखौ साखोन सिखोन खालामनानै लानो हायो दुगैनायनि गेजेरजोंहाय
औ औ
दा दैनि गेजेरजों जोङो
दै होनोब्ला जोङो जोंनि देहायावनो दैया जोंनाव जोंनि देहायावनो थायो मानोना जोंनि देहा खौ सामलायनो थाखायनो बा जोंनि देहाफोरखौहाय दैदेनलांनो थाखायनो जोंनि देहायाव माखासे बिबांनि दैफ्रा थायो बेखायनो जोङो गिबियावनो जोंनि दै देहायावनो थाखानाय हिसाबै दैया जोबोद गोनांथार आरो जेरैहाय जोंनि देहायावनो स्निजिबा जौखोन्दो बांसिन बिबांनियानो दै दैया थांनानैथायो दैयानो दं नङा होमबा जोंनि बुहुमफ्रावबो दैनि अनजिमायानो बांसिन बेनिखायनो जों दैनि बाहायनायाबो बांसिन जाबाय आरो जोङो दै बाहायोब्ला जोङो बांसिन गोगो लोंग्रा दैखौ बांसिन बाहायनाय जायो आरो लोंनायनि थाखाय औ
दा दै गैयामोनब्लाथ' जोङो जों जोंनि गावनि जिउफोरखौनो दैदेननो हायामोन दिनै दैनि गेजेरजोंनो जोङो गायनाय फुनाय आबाद मावनाय जेरावबो जोङो दैखौनो बाहायनाय जायो मानो होनोब्ला जोङो दैज्लांनि समावहाय माइ आबाद मावो नङा होमबा जोङो बे माइ आबादखौ मावनो थाखायनो जोङो जुदि अखा गैयाब्ला बा दै गैयाब्ला जोङो माइफोरखौ गायनो हाया जाउनाव जोङो माइ मोना जायो
जुदि दैनि अनजिमाया बेवहाय गोबां जायोब्लासो जोङो दैज्लांनि दै आबादखौबो मावनो हायो दैनि गोनां आबादखौ मानोना जों मोनफ्रोमबो आबादावनो दैखौ नांखागौ जोङो एसे एसे बिबांनिबाबो जों मेसें बोथोराव बा दै नाङै बोथोराव जों माइ गाय गायोब्लाबो फुयोब्लाबो जोङो दैखौनो नांखागौ मेसेङावबो जोङो मैगं थायगं माइगं मावोब्ला रों जायो ओंखायनो जोङो दैनि बाहाया जोबोद गोनांथि आरो दं आरो बा जोङो बायदि बायदि खामानियाव जों दैफोरखौ बाहायो औ बेबादिनो जोङो
जोंनि आबाद मावनायफ्रावहाय दैफोरखौ बाहायनाय जायो
दा जोङो दैनि गेजेरजों दैफोरावहाय जोङो जुनार फिसिनानैबो जोङो जिउखौ खुंनाय जायो।
बेवहायबो जोंनो दैनिक गोनांथि दा जोङो बांसिन ओ बिदुंनि समावबो जोङो दैखौ गोनां जायो मानोना जोङो गावनि देहाखौ सुग्लायनो थाखाय लोंग्रा दै खौबो जों बाहायनाय जायो आरो
बेबायदिनो जोंनि देहायाव ओ बेखौबो जोङो दै दैखौनो बाहायनाय जायो।
दा दै गैयामोनब्ला जोंनि बुहुमा ओनसोला रानस्राव बालिबादि जागौमोन। जेराव जोङो जोंनि ओ आबादखौनो मावनो हाया जागौमोन। जोंनि बालाबारि रानस्राव जायोमोनब्ला जेराव बिफां-लाइफांफ्राबो थांनानै थानाय नङामोन। बिफां-लाइफां थांनानै थायामोनब्ला जोङो जोंनि जिउआव थांनानै थाना याव गोनां जानाय अक्सिजेन जिथुनुखि दंफाङाव हगारनाय अक्सिजेन गेस बेखौ जों लानानै दा थांनानै थायो नालाय बेखौबो जोङो दै गैयामोनब्ला बै बिफाङा थांनामोनब्ला जोङो बिनिफ्राय अक्सिजेनखौ मोननाया गोजानमोन आरो बेबायदिनो जि जुनार बा मानसिनि अनगायैबो गोबां जिब-जुनार बेसोरनोबो थांना थानो थाखाय दै नांगौ
गोबाङानो जिब-जुनार बिफां-लाइफां ओ दाउमा, एसा एम्फौ एनला गासैनि थाखाय दैखौ गोनांथि जायो।
औ औ औ
बिदिब्ला नोंथाङा आं दैनि गोनांथिनि सायाव एसे फोरमायबाय नोंथाङाबो दैनि गोनांथि सायाव एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां फोरमाय जायो।
औ
नंगौ नोंथाङा जबोर मोजाङैनो फोरमायनानै गालांबाय जेराव जोङो ओ दैफोरखौ जोङो माबोरैहाय बाहायनाय जायो। आरो ओ जोंनि गेजेराव दैयानो ओ बांसिन दङ जिहेतु हानिनिख्रुइ जोंहा दैनि बाहा गोआनो बांसिन दङ जेराव जोङो ओ माबायदि समाव जोङो आबाद मावनाय समावबो जोङो दैखौ जोङो बाहायनाय जायो लोगोसेनो जोङो ओ नंगौ आबाद जोङो दैज्लांनि आबादावथ' जोङो दैया जोबोर गोनांथार नाथाय जोंहा ओ दै गायबो मेसें बोथोरावबो जों आबादफोराव जोंहा जिहेथु दै नांखागौ जायो बेनि सोमोन्दै मोजाङै
ओ दैखौनो लोंनानै थांनानै थायो जेराव जोंनि देहायाव स्निजि जौखोन्दो मानो दैया ओ हाबनो थाखायो जेराव जुदि बे बेमार आजारनिफ्राय बारग'नोब्ला ओ लोगोसे गावनि देहाखौ जुदि ओ मोजाङै लाखिनो गोसोबा। ओ स्ट्रङै जुदि लाखिनो गोसोबा देहाखौ थाजिमै लाखिनोब्ला। जोङो दैखौ मोजाङैनो लोंनांगौ लोगोसे जोङो दै खौ जोङो गोलोम बोथोर जुदि एसे मोजाङै जुदि सम लायै सम जुदि लोंबाय थानो हायोब्ला जोङो जोंनि देहाया जोबोर मोजाङैनो थायो जेराव जोंङो दै होनना बुङोब्ला ज'ज'दैयाव हाय बायदिसिना जोङो गलायनानै जोङो लोंनो हायो ओ जोङो खाजिफोर होनानै। दै बा सिनि बेफोरबायदि होननानै जों जुदि लोङोब्ला जोंनि देहाफ्रा जोबोद मोजां जायो लोगोसे जोंनि देहायाव सि भिटामिन बायदि आरिखौ जों मोनो। जेराव जोंनि देहाखौ मोजाङैनो लाखियो। लोगोसेनो जोङो दिनै जों नुनो मोनदों नोंगौ दिनै जोङो। स्निजि जौखोन्दोआ जोंहा दै बाहागोन नाथाय बिदि नङा जे जोङो ओ स्निजि जौखोन्दोखौबो जोङो दैखौ लोंजोबनो हायो। बेवहाय जोंहा गोबांङानो जोंहा गा दै दङ जेराव जोङो मिनारेल खालामनानैसो लोंनो गोनां जायो जों मोजाङै सरनानैसो जोङो दैखौ लोंनो गोनां जायो जेराव जोङो दिनै ओ बिसेबां दै थानायनि उनावबो जों दिनै बथलाव सोनानै दै फाननायखौ जों नुनो मोनो। बा बेफोरबायदि फाननानै जोङो गोबां रां आरजिनाय नुनो मोनदों। जिहेथु जोङो दै जेराव मेराव मोनब्लाबो बे दैया खिन्थु जोंनि थाखाय लोंनायनि थाखाय ओ साबजाथाव नङा। बा बेखौ जोङो लोंजाया जे जोङो बायदिसिना ओ गाज्रि दै बा बिजानु थानाय। ओ बेफोरखौ जोङो लोंजाया गासैखौबो बिनिखायनो जोङो ओ दैफोरखौ जोङो सरनानैसो लोंनो गोनां जायो। दा जोङो दैनि सोमोन्दै बुङोब्ला जोङो जेराव जोङो बाहायनायनि सोमोन्दै गोबां। जिहेथु जोङो माबायदिहाय बाहायनाय जायो माबायदिहाय लोंनाय जायो। ओ बेजों लोगोसे जोङो मोननो हायो जेराव जोङो दै होनना बुङोब्ला जों मिथिखायो जिहेथु जोंना ओ अखा जोङो नेचारेलि ओ अखा हानायखौ जों नुनो मोनो जेराव दिनैनि समाव जोंनि समाव ओ बांसिनानो जोङो गोबां बिबांनि खम जालांनायखौ नुनो मोनदों अखा हानायखौ मानो होनना बुङोब्ला गियो गोबां मानसिफोरा ओ जोङो मिथि बिफां लाइफांफोरखौ दानफायजोब्बाय गावसोरनि न' बानाय न' बां लुनो थाखाय हाग्रा बंग्रा ओ दानस्रांनानै दिनै। ओ दिनै न' लुनो हमदोंसै दिनै ओ गेदेर गेदेर जायगाफोराव दिनै ओ कल कारखाना लुनो हमदोंसै जेराव जोंनि आबहावाया जोबोर गाज्रि जालांगासिनो। दङ लोगोसे दिनै बिफां लाइफांखौ दान दानफायनानै फोजोबस्रांनायनि जाउनाव दिनै ओ जोंहा अखाफोरा जोबोर खम जालांनो हमदों ओ बेनि थाखाय जोंहा ओ जोंनि आबाद फोथारफोरा जाबायदि जानांगौ जाबायदि दै नांगौ। बेफोरबायदि जोङो दै ओ मोननो हायाखै जेराव जोंनि आबादा मोजाङै जायाखै। बिनि थाखाय जोङो गुबुन गुबुन हादोरमाफोरनिफ्रायसो जोङो जोंनि आबादफोरा जिहेथु ओ बेवहाय थोआ जिहेथु जोंनो जि जेसेबां आबाद नांगौ इसेबां जोंङो आबाद दिहुन जानायखौ जोंङो ओ जोंनि ओनसोलनिफ्राय मोननो हाया जेराव जों गुबुन जायगानिफ्रायसो लानानै फैनो गोनां जायो बेनिखायनो जोङो ओ बिफां बिफांफोरखौ जुदि जोङो संरैखाथि होनो हायोब्लासो जों जुदि बिफां फांसे दानफायोब्ला ओ बेनि जायगायाव जुदि जोङो ओ गोबां बिफां लाइफां गायफिनोब्ला फांबा फांसे बिफां दानफायनानै जुदि जोङो स्नि ओ दाइन बेफोरबायदि बिफां गायफिनोब्ला जोङो ओ जोंनि आबहावाखौ जोङो संरैखाथि लाखिनो हागोन। जेराव जोङो ओ गोबां बिफां लाइफां जायोब्लासो जोंहा अखाफोराबो ओ ओ जाबायदि नांगौ बेफोरबायदि समाव जोंहा अखाफोरा ओ हागोन। ओ अखाफोरावबो जोंहा गोबां एसिड बायदिसिना फैफायो जेराव जोङो ओ बेफोर फोरा जुदि ओ जिब-जुनारनि देहाफोराव नाङोब्ला बा मानसिनि मोदोमफोराव नाङोब्ला एसिड गोहोम खोख्लैनो हायो गाज्रि गोहोम। ओ दिनै नंगौ ओ जोङो दैमा दैसा बायदिसिनानि गेजेरजों दिनै ओ बुहुमनि जिब जिबिया थांनानै थादों जेराव जोङो जोंनि जा दै दैमा दैसा दङ। बेवहाय जोङो जोबोर गाज्रि ओ जोङो बायदिसिना रासायनारि मुवा बाहायनायनि जाहोनाव औ ओ बेफोरबायदिनो जोंङो ओ दैफोरखौ गाज्रि खालामाना लानायखौ नुनो मोनदों जेराव सिब जुनारफोरा लोंनानै ओ बेफोरबायदिनो थैलाङो माब्लाबा समाव गाज्रि जालाङो। दा जोंहा जिहेथु समावो गैला बिदिब्ला दोन्थ'नोसै नामा नोंथां बेखिनियावनो?
औ जागोन नोंथां औ।
दे नोंथां।